हेलौ
ओ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा दायो मा खालामदों?
अ आङोथ' नै दा ओरैनो दङ नोंथां।
अ माबाफोर खामानिफोर मावदों नामा नोंथाङा?
इदिथ' खामानि मावाखै। ओरैनो दङ।
औ होनबा नोंथांजों दसे सम मोनसे टपिकनि सा याव सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
ओ जोङो होनबा मोनसे टपिकनि सायाव जोङो सावरायदिनि ओ बे टपि बेआनो जाहैबाय ओ बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो माबायदि हेफाजाब मोनो आरो बिफां लाइफनि गेजेरजों माबाद दि मुलाम्फा मोनो बिनि बागै एसे सावरायदिनि बा आंङो होनबा आंङो ससे इदिनो बुंनो सानबाय आरोना। आंनि मिथिनायावहाय। ओ बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो साया मोनो। नांगौ रोखोमनि बे जोंङो बुस्थुफोर मोनो आरोना जेरै टेबोल आरि ओ सियार ओ बेरेंसि बिसिना बेफोरबायदि मोनो आरोना। ओ आलादा आलादा रो खोमनि बिफां लाइफां गायनानै जोङो मा ओ बिनिफ्राय फिथाइ सामथायाइ मोनो।
औ नोंगौ नोंथां।
थाइजौ खान्थाल बायदि बायदि आरो ना
अम
आरो बेफोरनिफ्राय जोङो मा जों मानसि बा जिब जुनारफ्राथ' बिफां लाइफां नङाबा थांनानै थानो हाया बेखौ नोंथाङाबो मिथिखागौ जेरै जोङो बिफां लाइफांनिफ्राय मा साया मोनो नांगौ रोखोमनिखौ मोनो आरोना बिफां लाइफांनि जुग आव अक्सिजेन मोनो आरो जोंनिफ्रायगार हगारनाय खाब्रनडाइ आखौ बिसोरो बिफां लाइफाङा लायो आरो ना जों जिब-जुनार आरो मानसिजों ओ बिफांलाइफां बिसोरजों मा नागारलायनो हायै सोमोन्दो दं आरोना ओ जों गैयाब्ला बिसोरो थांना थानो हाया आरो बिसोर गैयाबा जों थांना थानो हाया आरोना माने सोलाय सोल जायो आरो नों थांनि बायदिबा बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो माबायदि मुलाम्फा मोनो एबा माबायदि हेफाजाब मोनो बिनि बागै ससे बुंनो हागोना नोंथां?
औ हायो नोंथां।
ओ
जोंना औ बिफां-लाइफांनिफ्राय मुलाम्फा मोननायखौ होनोब्ला जोंना ओ गिबियावनो जोङो बिफांखौहाय अ जेनेबा बिदिनो बाय हानानैहाय
औ
हानानैहाय जोंङो बिफां लाइफां बाथाम खालामनानै लानो हायो आरो
औ औ
ओमफाय बिदि बाथाम खालामनानै औ बिदि बेथाम खालामनानै फालांगि खालामनो हायो। आरो बे माथाम फोरजों जोङो न' बां लुनो हायो आरो नोंथां
औ औ नंगौ सैथो
औ ओमफ्राय बेबायदिनो गोबां जोङो मुवा मुवाफोर जेनेबा आगजुफोर बानायना लानो हायो जेरै अ सियार थेबोल, एफोर खौहाय जोङो बानायना लानाय हायो आरो ओ बिसना फोरखौ बानायना लानो हायो। इदिनो गोबां गोबां दं आरो जों दर्जा थरजा खोरखि फोरदि बानायना लानो हायो आरो बेबाय दिनो जोङो बिफांनिफाय गोबां मुलाम्फा मोनो बिदिनो जेन'बा जोङो बिदिनो जेनेबा जोङो माबा मा होनो जेरै ओ फार्निसार होनो जेनेबा इदिनो सख फा सियार इदिनो आलमिरा एफोरदिखौहाय बानायनानै गोबां ओ फालांगि खालामनो हायो आरो। बेफोरखौ खालामनानै गो बां गोबां मुलाम्फा मोनो सुबुंफोरा।
औ औ।
ओम बेबायदिनो जोङो ओ मुलाम्फा मोननायखौ नुनो मोनो आरो। आरो गोबां जोङो बिफां लाइफांनि गे जेरजों ओ गोबां नेबा ओ जों जेब्ला दुब्लियाव, फोथाराव खामानि मावगोन अब्ला जोङो दफां ला फांनि सिङाव जिरायनानै गो बां ओ गुस सु बार जानानै जिरायना थानो हायो।
औ औ
ओ जोङो दंफां लांफांनिफाय साया मोनो आरो नोंथां ङा होननाय बायदिनो औ अब्ला नोंथाङा एसे फोरमायना होबावनो हागोन नामा? दंफां लाइफांनि सायाव दे
बुंदों ओ फिफां लाइफाङा जोंनो साया होयो ना ओ जुदि बिफां लाइफां गैयाबा बिदुङाबो बारायलाङो नोंथां बेखौ मिथिखागौ ओ अखानि बिबाङा खमायलाङो आरोना आरो बेजों लोगोसे मा मानसि एबा जिब जुनारा थांनानै थानो थाखाय गोब्राब जायो आरोना।
औ औ
ओं बेबायदिनो बिफां लाइफाङा जोंनो गोबां मदद होयो ओ बाथाम आरि बायदिसिना हानानै मोननाय ओ बेजोंनो मा गोबां बायदिसिना लुनो हायो नोंथाङा बेखौ होनदों आरो ना बेबायदिनो मा ओ दामि दामि बिदिनो ओ फिफां लाइफां जोङो बे बुहुमाव मोननायजों लोगोसे मा बेखौ हानानै मा गुबुन गुबुन जायगायाव फालांगि खालामनो हायो आरोना ओ बिदिनो ओ दाम गोसानि बिदिनो ओ साल सिगुन आरो बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि आरो ना बिसोरो बेसेन गोसा फिफां ओ बेखौहाय ओ गुबुन दाबसे जायगायाव बेखौ फानहरनानै मा ओ सफा सियार ओ बायदि बायदि होनदोंना नोंथाङा बिदि बायदिसिना बिदि ओ दामि दामि बुस्थु खालामनायजों लोगोसे मा ओ आगर बानायनो हायो आरोना दंफां लाय फिफां लाइफांनिफ्राय आगराबो मोजां मोजां खालामनो हायो बेवहाय ओ बिदिनो समायहोनो थाखाय आरोना खोरखि दरजा ओ फारलेंफोराव आरोना ओ‌‌ सेयार फोरावहाय ओ बेबायदिनो ओ बेनि फालांगि खालामनायाव ओ गोबां हेफाजाब होयो बिफां लाइफाङा ओ बिद बिदिनो रां रुफा खामायनायावबो हेफाजाब होयो आरो बेजों लोगोसे मा ओ फिथाइ सामथायाइ ओ बारियावहाय मा मोजां बिफां लाइफां थाइसेयाव थाइजौ ओ सम खमला ओमफ्रायो खान्थाल आरि बायदि बायदि आरो ना। ओ जेरै जुमब्रा मिथामुरि ओ बायदि बायदि रोखोमनि फिथाइ सामथायाइ मा न'आव गायनानैहाय बेखौहाय मा फालांगि खालामनो हायो आरो ना। ओं बिदिनो फिथाइ सामथायखौ मा जोंङो फानहरनानै गुबुन दाबसे जायगायावहाय लकेल हिसाबै माने गामि ओनसोलाव थव ऐशओ बेफोरखौ लकेल होनो आरो ना। बेखौहाय मा ओ फानहरनानै मा खाथिनि बाजार एबा गोजाननि बाजाराव फानहरनानै गोबां रां रुफा खामायनो हायो। नोंगौ रो गावनि बेसादफोरखौ जोंङो मा बायनानै लानो हाफिनो आरो ना। बेबायदिनो बिफां लाइफांआ जोंनि थाखाय गोबां हेफाजाब होयो। आरो बिजों लोगोसे दे नोंथांङा ओ फिफां लाइफांनि बागै आरोबाव सतसे जों जोंनिबा जोंनि ला दे माबादि हेफाजाब बावबो न' बां लुनायावहाय एसे फोरमायबावनो हागोन नामा नोंथां?
हायो नोंथां।
औ
जोङो बिफां लाइफांनिफ्राय गोबां हेफाजाब मोननो हायो जेरै नोंथाङा दानिसो होनलांबाय। जेनेबा बि बिफां लाइफांनिफ्राय जों गोबां फिथाइ सामथायाइबो मोननो हायो। जेरै नोंथांङा होननाय बायदिनो जोंङो थाइजौ फि थाइजौ बिफांनिफ्राय गोबां फिथाइ मोननो हायो बे फिथाइखौ जोङो ओ जेनेबा फालांगि खालामनानै गोबां रां बुथुमनो हायो। बेबायदिनो आरो जोङो बे खो थाइजौ बिफांखौ थाइजौ फिथाइ खौ जेनेबा जोङो ओ गोबाव सम जानो थाखाय आसारबो खालामनानै लानाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
फ्राय आरो बिदिनो दाथ' दाथ' जेनेबा दैज्लां बोथोर नालाय गोबां जानाय लोंनायनि फिथाइ जेनेबा जानाय फिथाइफोर दङ' नङा होमबा जेरै खान्थाल ओं खान्थाल ओ जाम एफोरदि गुबुन गुबुन फिथाइफोर दङ' आनारस थानारस जेनेबा बेफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो नोंथां बिफां लाइफांनिफाय
औ औ
उम आरो आरो जोङो जेनेबा नोंथाङा होनलांबाय ओ नारें जुमब्रा होननाया अ बेबो नारें जुमब्रायाबो दा दाबायदियावनो थायो थायना याव अब्लाबो जोङो दा बेखौ जाथ थ'नो हानाय जायाखै आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बेबायदिनो जोङो नारें जुमब्राखौबो ओ जेब्ला नारें जुमब्राया मोनगोन अब्ला जोङो बेखौ ओश्रफालांगि खालामनो हायो आरो। बाजार र' लांनानै
औ
बेबायदिनो गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइ मोनो
औ औ।
आरो जेनेबा जोङो बिफां लाइफांखौहाय जेनेबा बागान खालामनानै
औ औ
हाय ओ बागान खालामनानै फेदेरनानै औ फेदेरनानै हानानै गोबां रां मोनो आरो।
औ रां आरजिनो हायो।
औ रां आरजिनो हायो।
औ औ।
उम।
उम।
औ।
बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो आरो गोबां माखासे नांगौ जिनिसखौ बुथुमनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
बिदिनो बिफां-लाइफां जोंनि लागै बिराद गोबां हेफाजाब होयो आरोना जेरै उम बिनो बि बिमानि बायदिसिना गोबां अखा हानायनि जाहोनाव मा दै बाना जायो आरोना बेफोरावबो ज' जोंनिलागै हेफाजाब होयो बिफां लाइफाङा जेरै हा ख'मा गोरा गावनि रोदाजों बेखौ गोरा खाथुमनानै लायो आरोना आरो मा रानलांनाय दैया बेखौ मा खाथि लाबोनो हायो आरोना बिमा लाइफांनि गेजेरजोंहाय। मानो होनोबा रो दाजों बियो बिथौसिम गावनि बिथौसिम मा? दैहाखौ गोजौ फारसे बोखां बना लाङो नङा होमबा नोंथां। आरो मा बिनिफ्राय मोननाय ओ क्लरिफिल माने क्लरिफिलआवहाय दै फिसा फिसाजों माने बिहुं नि फिसा जानानै थायो आरो ना। बिनि बियो जोंखौहाय मा। सायावहाय बे बे क्लर'फिलाआ जोंखौ थान्दा खालामो आरो ना गुसु खालामो। बेबायदिनो बिफां लाइफाङा जोंखौ गोबां हेफाजाब होयो ओ। बिलो बिलोमानि हा मा न' खाथि खाथि लुबाबो जोंङो मा बिफां लाइफां दंङब नों जेबो गिनांगौ गैया आरो ना। मानो होनोबा बियो मा। दैबान नाजानायखौबो बिनि गावनि रोदाजों खाथुमना लानाय। एखौबा गोरा खालामनानै। ओ दैया बेखौ सौ सौसिनो हाया हाया जायो आरोना। बेबायदिनो गो गोबां जोंखौ हेफाजाब होयो आरो मानसिजों आरो बिफां लाइफांजों जों नागारलायनो हायै सोमोन्दो दं। बेखौहाय सिगाङाव बुंखाबाय ओ बिदिब्ला नोंथांङा समावबो जाबाय होनब्ला
औ औ दोनथ'जागोन दे नोंथां।
दे होनबा नोंथां।
औ दे नोंथां।